हेल'।
अ।
ओ खोनादोना?
औ खोनादो।
ओ जोङो आबाद मावनायनि सायाव सावरायनोसै ओ जों जों थ'। अ दैज्लांनि आरो मेसेंनि आबाद मावनाय जायो नालाय अ बेफोरनि गेजेराव ओ जोङो दैज्लाङाव हाय ओ माइ आबाद माइ आबादनि अनगायैबो ओ फा मै ओ मैथा आबाद बेनि अनगायैबो गोबां बां मोन ओ जेरैबायदि ओ ओम भिन्दि ओ बानलु ओ ओ फाथो ओ ओम। बिनि उनाव थायसुम ओ खुमब्रा गोबां गुबुन गुबुन ओ रोखोमनि मै गंफोरफोरखो आबाद मावनाय जायो। ओ बेफोर उम दैज्लांनि आबाद मावनायनि अनगायैबो उम। आलु कबि बि फान्थाव गाजर, मुला, लाइ, लाफा, दुन्दिया ओ बिफोर नि अनगाय
उम।
उम बेसर, सिबिं, सब बाय ओ बिफोरखोबो आबाद मावनाय जायो। ओम बिदिनो बे दैज्लां आरो ओ मेसेङाव। ओ जोङो उम फिथाइ सामथाइनि आबाद बो मावनाय जायो ओ आरो खुसेर हारिनि आबाद मावगोन ओ फि थाइ सामथाइनि आबादफोराव ओ लिसु ओ थाइजौ। नारेंखल गय खान्थाल बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंहा जाग रा फिथाय सामायफोरबो दङ ओ बेफोरखौबो आबाद मावनाय जायो ओ नोंसोरनियावबो बेफोरबायदि आबादफोर खौ मावो नामा
औ मावो
अ
ओ जोंङाव आबादफोरखौ मावो
उम
सें बोथोरावहाय ओ आबाद होननानै बुङोब ब्ला आ गोबां मैगं थाइगंफोर गायो आ जेरैहाय एलाइ लाफा आलु सामब्राम गुफुर सामब्राम गो जा आ हाइजें बिदिनो गुबुन गुबुन ओ मैगं थाइगंफोरखौ गायनाय जायो आ बेफोरखौ मारै गायो होननानै बुङोब्ला लाइ लाफा खौ फोनो थाखाय आ जों गिबियावनो हालेव होनानै लानांगौ आरो हालौ खांनायनि उनावहाय ओ गोबोर हा सार होनानै होनांगौ अब्ला उम मैगंया मोजां जायो आ बेखौ हासार बेखौ होखांनायनि उनावहाय आरो हाया ओ गुरै दुब फुजाजासिम ओ एवनांगौ उम जेब्ला हाया गुरै जायो अब्ला जों बैफोर ओ लाइ ला फा बायदिनि बेगरखौ फोना हायो आ बिदियैनो ओ जों जानायनि अनगायैबो आ बे फोर मैगंखौ ओ हाथायबा बाजारफोराव फाननो लांनाय बेखौ जों नुयो
ओ ओ ओ बे ओ लाइ लाफाखौहाय ओ जोंनियाव बायदिसिना ओ एमफौ एनलानि फ्राय ओ बारग'नो थाखाय मुलि आरि बाहायनाय जायो, थिग बेबायदिनो बेफोर मुलि आरि खौ बाहायनायनि अनगायैबो ओ न'आवनो बानायनाय एबा गोबोर हासारखौबो बा हायनो हायो। उम बेफोरबायदि बे गोबोर हासार खौ बाहायोबाथाय ओ जोंहा ओ सुबुं फोरा एबा जों मानसि जानायावबो जेबो खहा जाया आरो ओ उम गोबां उम मैगं फोरा मोजां जायो। उम बेफोर बायदिनो जोङो ओ ओब बैफोर उम जेरै मैथा फाथो बेब फोरखौ जोङो फोनोबा बा मोजां उम हाखौ खोनानै एबा गोदान हा गारनाय जायगायाव फैयो ब्ला मोजां जायो। ओ उम जेरैहाय गोदान हायाव ओम बेफोरो ओ बेफोर मै गंफोरा थाब थाब देरो। ओ जोङो उम फाथो मैगंखौ फोनोब्ला ओ-जोङो फाथो फोनोद थाखाय। ओ दुब्लिखौ एबा मोनसे। बे फोथाराव। ओ- बिखौ मोजाङै। हालेवनानै लाग्रोनांगौ। ओम ओ-गोदोनि दिनावथ'। ओ। थरजों हालेवनायस बा मोसौजोंनो हालेवनाय जायोमोन। नाथायबा ओम दानि जुग बा आथिखालाव। जों टिक्टरजोंसो एवनाय जायो। बिनि थाखायनो ओम। जोङो टेक्टरजों एवउनानै लाग्रोखांनायनि उनाव। ओ एसे मोज ओं‌ उम हाग्रा बंग्राफोरखौ बासिनानै। लाग्रोनाय जायो ओ-सोरब रबा सोरबा। उम बे हायाव जिथ गोआवनो ओ गोबोर हासारखौ गार ग्रोनानै लायो जाहाथे उम बेयाव हालेव। बा ओ-हाजों लोगोसे बे गोब फोर हासारा मिग सानाय बायदि ओ- बेबाद दिनो ओ- बे गोबोर हासारखौ होनानै। हालेवखांनायनि उनाव। ओ सिगांनि स समाव सोरबा सोरबा फाथ थो फोनायनि सिगाङावहाय ओ-माइबो गारगोर फाय माइफो फोरनाय जायो होननानै बुंदोंमोन नाथायबा ओ जों दा नुबोनायावहाय माइ फोआलाबानो फाथो फोब्लाबो फाथोआ मोजाङैनो रज होयो बिदिनो फाथ थोखौ एसे फोब्लाबो बिनि बि जौखौ सेस' सेस' होब्लानो बियो खानाइ बुस ओ बुरजा जायो। ओ बेबायदिनो जों फाथोफोरखौ ओ गोरलै जानायनि अनगायैबो जों फाथो बिलाइखौ खानानै फोरानना‌ ओ थिनानै दोनना जानोबो हायो। आरो बे फाथो दं फांनिफ्राय ओ दिरुंबो बानायनो हायो। बिदिनो जों ओ बैफोर फाथोफोरखौ ओ फाथो गोरान एबा नारजिखौहाय जोंहा ओ सारादुवाव होनाय जायो एबा नारजि अरगारनाय बेफोरबायदि उम होनाय होयो आरो इनफाय ओ आरो उम जों ओ आलु मैगंफोरखौ माबोरै गायनो होननानै बुङोब्ला ओ जों आलुखौ गायनो थाखाय मोजां जायगाखौ नायग्रोना बे जायगायाव मोजां हालेवनानै लाग्रोगोन आरो आलुखौ ओ उम गायनो थाखाय बिधान बो न'आवनो दोनखानाय जायो ओ खायफा खायफा आरो उम हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानैबो लाबोयो बेबायदिनो आलु गिदिरब्लाब बिख' आलु ह खावसे खावसे खामनानै बो गायनो हायो आरो आलु फिसाबा बेखौ दरसे दरसे खालामनानैबो गायनो हायो। ओ आलुखौ उम गायनो थाखाय अ गिबि आवनो हालौ ग्रोबाय हालेवनायनि उनाव बेखौ ओ ला रुंजों सिन बोनानै मिला यो बिनि उनाव आलुखौ दरफा दरफा बालारि हाखौ फबस्र फबस्र होनानै फैयो ओ रुनि सायावहाय जिगाब बो होनाय जायो होयो एम एसखा ओ रोदा हाखौबो बिदिनो ओ होखांनायनि उनाव बेनि उनावहाय बियो औ रजनाय एबा फें फेंखा सप्ता मोननैफोर लायैबो जानो हागौ बिदिनो ओं नोंसोरनिखिंबाे माबायदि? ओ लाइफोरखौ लाइ लाफाखौ फोनाय जायो?
ओ जोंनावबो बे एखे आदबैनो ओ बे फोर मैगंफोरखौ गायनाय जायो। ओ जोंनाव लाइ लाफानि अन गायबा ओ जुखाम, खुसेर आ बाय बिदिनि आबाद मावनाय जायो।
ओ
उम
ओ उम खुसेरखौबो ओ जोंनावहाय खुसेरबो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो ओ खुसेरखौ मा बादि खालाम गोन होननानै बुङोब्ला ओ खुसेरखौहाय उम ओ जानो लाबोनाय खुसेरनि ओ बिजौ खौबो जों गायनो हायो एबा ओम बिजौखौ नङाब्ला बा बे ओ बे खुसेरखौ सु गुसुं गुसुं दानसनानै ओ बे खौ ओ सोरबा सोर बा जावयायनानै दोनग्रोयो आरो सोरबा सोरबा ओ दारेगोयै गायनाय जायो। ओ खुसेर गायगोन जाय गाखौ मोजाङै हालेवनानै लाग्रोयो बिनि उनाव बेयाव एसे गोजौ गोजौ‌ ओ दिब थिखांनानै ओ गायनो हायो ओ बिदि खालामोब्ला माने ओ दै दै मोनब्लाबो ओ बियो थै लांङा आरो।
औ
बेफोरखो गिबियावनो गुसुं-गुसुं दानस'नानै ओ ओ जावायनानै दोननायखो जायो अब्ला लाबोनानैहाय ओ बे जे बेयो लारिं माबा मा होनो ओ दिगथिखांना दोननाय जायगायावहाय ओ बेखौ ओ फुथुनानै गायलांनाय जायो। उनाव ओम बिखौ हा फब खोबस्रो-खोबस्रो होनानैहाय ओम एसे सो सायाव हा फब खबस्र-खबस्रो होननानैनो बे खुसेरा थाबनो फेंखा अरो आरो। अम बेनि अनगायैबो जों ओ
अम
ओ हालदै हाइजें बेफोर आबादखौबो मावो ओ बेफोरखौबो बिदिनो गायनाय जायो ओ हाइजें एबा हालदै खौ गायनो थाखाय ओ दाबसे ओ साया एबा सानदुं नाङै जाय दा ओ दंफां जिं एबा ओ लाव खुमब्रानि बैसागो सि सिङाव गायनाय जायो ओ बे ओम ना ओ आइजेंफोरा हालदैफोरा ओ सान्दुं गोसायाव जाया होननानै उम ओ साया नांगौ जा जायो बेखायनो जों बेफोरबायदि बैसांसिङाव गायनाय जायो जाय जायगायावहाय गायगोन ओ बे जाय मोजाङै हालेवनानै एबा खदालजों हा उद जावफ्लेनानै लाग्रोनाय जायो बिदि जावफ्लेनानै लाखांब्ला ओ बेयावहाय जों ओ बे गायनो थाखाय दोनखानाय ओ हाइजें बेदरखौ ओ दुरफा दुरफा होनानै सुनानै दोनो आरो ओ सायाव खायफाबा जिगाब आरो खायफाफा जाबीरफोरखौ सिथुमनानै सायावहाय सोमनानै दोनो ओ बिदिनो हम बे हाय बे हालदिया फेंखा हरनो गोबाव समबो लानो हागौ। ओ बिदिनो ओ जोंनियावहाय फोर आबादफोरखौ मावनाय जायो। ओ आरो उम दैज्लांनि फुंफोराव मैगंफोरनि गेजेराव आ बे जिंखा बे भिन्दि सबाय बिमा ओ खौहाय गायनाय जायो ओ भिन्दि एबा सबाय बिमाखौहाय गायनो थाखाय जोङो उम गोजौ हा नांगौ जायो गोजौ खोनानै लानांगौ ओ अब्लासो जों ओ दै सोमबाबो बाद दै लोमबाबो बियो थैनाय नङा ओ बिदि खालामनानै जोङो ओ बेखौ गायनांगौ गायनो थाखाय ए जिब थिखांनानै खौ मोजां जावफ्लेनानै लानांगौ बेनि उना
उम
बे बेगरखौ मोजाङै फबना उम फुबनानै बाथु नानै लारिं लारिं थुनानै गालांनांगौ अ ओ उम बि दिनो भिन्दिखौ जेरैहाय गायो बिदिनो लेस खौबो गायनाय जायो ओ बे ओ लेस्रा पिन्डिया ओ बांद्राय सम लाया। थांनो थाखाय ओरैनो बियो। पेनखा अरनो थाखाय ओ सानब्रै सानबाफोरावनो फेंखा अरो। ओ बिनिफ्राय बेयो थाइननायसि मास मोनसेसो सम लायो। ओ बिदिनो जोंनियाव हाय बेफोर आबाद खौ मावो आरो ओ मैगं थाइगंनि मावनाय जायो। ओ बेफोरनि अनगायैबो जो ओ बेफोरखौ जों ओ ओ नआव जानो बाहायनायनि अनगायैबो ओ बेफोरखौ फाननानै जोंहा ओ रां रुफानि मदद बो मोनो ओ बिदिनो जों ओ गोबां फोर आबादखौ ओ माव ब्ला जथोनबो लानांगौ। ओ माबायदि ओ बेफोरफोरखो जों ओ बेदेरनो थाखाय ओ बेफोराव मुलि हासार बाय दिफोरबो नांगौ जायो आरो खायफा खायफा बेखौ फोराव दैनिबो गोनांथि जायो। ओ अब्लानिया जों। नांगौ बायदि दैखौ। ओ बियाव होनांगोन अब्लासो बियो थांगोन